खुलुमबाय नोंथां। ओ नोंथाङा दा फ्रि दंब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदा ला लाबोनानै रायलायनो सानदों नोंथाङा फ्रि दंना?
औ नोंथां दङ आं फ्रियैनो दंथ'यो।
अ होनबा आं नोंथांजों ओ दिनै मोनसे आयदा लाबोदों रायलायनो बे आयदायानो जाबाय बाय ओ जोंनि बर' हारिनि बा बर' आइजोनि गाननाय जोमनाय बोरै दायो आरो मा मा गानो मा मा जोमो मा मा दायो? बोरैहाय दायो बिनि सायाव नोंथाङा आंखौ एसे गुवारै फोरमायना होबा आं मोजां मोनगौमोन।
औ नोंथां जागोन जागोन। जोङो बिदिब्ला गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायलायसै।
अ उम्म।
बिदिब्ला आंङो जागायनोसै जोङो ङो मानसि हारि रिया थांनानै थानायनि थाखायथ' गाननाय जोमनायखौ खोब दोरखार। बा गोनां नङा होनबा नोंथां?
नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाबो मोनसे गावनि आंगो सिनायथि जेरै दख'ना बा गामसा बेफोरबायदि गाननाया दङ। बेखौ जोङो गोबां रोखोमनि समायना रमायना गोमो गोथां गाबफोर बेफोरबायदि होनानै जोङो गाननायफोरखौ बा समाय होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
नंगौ।
बिदिनो जोंनि गोदोनि आबै आबौमोनानो जेनाखि गावसिनि आखाइजोंनो दानानै दासिमहालागै जोङो मिथिनानै दङ खि जोंनि दखनाफोरखौ बा गामसाफोरखौ जोङो माबोरै दायो? कि माबोरै बानायनानै गाननांगौ? बेखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि नोंथां
थां
औ थ' जोङो जोंनि गाननाय दख'ना बेखौ जोङो माबोरै बानाय नायो अब्ला जोङो बेखौ मिथिनानै लानि थिग बेबायदिनो जोङो दख'ना खौ बानायोब्ला गिबियावनो नांगौ जोंनो खुन्दुं बे खुन्दुंखौ जोङो गोबां रोखोमनि खुन्दुुङा जायो जेरै इन्दिनि खु न्दुं बा मोनसे पलिस्टार बा मोनसे कटननि खुन्दुं बेबायदि गोबां गोबां रोखोमनि खुन्दुंजों जोङो दानो हायो आरो दा जोंनि न'आव जोंनि आखाइजों दानायावहाय जोङो जोङो जेखौहाय बिदन होननानै बुंनाय जायो बेखौहाय जोङो खुन्दुं गुबैफोरजों बानायनाय जायो आरो अब्ला जोङो बे खुन्दुंखौ हाथायनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै गिबियावनो जोङो बे खौ खेबसे थुनग्रोनांगौ जायो जायखौहाय थुनो ब्ला बे जेथोफोरा साफा जायो आरोबाव नै थि खेबनि थाखाय बेखौहाय जेरै ओंखाम माइ माइदिफोरखौहाय लानानै फुनानै होमनानै बेखौहाय थुनबावनांगौ जायो जाहाथे बे सिया गोर गोरा बा गाननो थाखाय मोजां जानायनि थाखाय आरो अब्ला जोङो खुन्दुंफोरखौ साखांजोबनायनि उनाव बेखौहाय जोङो आरोबाव मबिनफोरावहाय बा मोनसे मुस्राफोराव सानानै लाग्रोनाय जायो आरो आरो जोङो बेनि उनावहाय जोङो सि जोंनो थाखाय
ओरै मोनसे खुन्थिया बा मोननै खुन्थिया दोनानैहाय ओरै थांलाय फैलाय बेफोरबायदि थाबायबाय थानानै बेखौ सोंनांगौ जायो आरो आरो जोंना सोंखांनायनि उनाव खाननांगौ जायो मानो होनब्ला बेयावहाय जोंना गोबां बे बेजे एबा जेथोफोरा जानानै थायो बेनि थाखाय खाननांगौ जायो आरो आरो जोंना दं दंबावो नो नो खननाय बा जोङो नोआवहाय मोनसे मोनसे खुन्दुंफोरखौ सोनाय जाहाथे बे खुन्दुङाव महरा सोमजियो आरो महरनि लामा ओंखारो
नंगौ होनदों
जोङो दानायखौ जागायो आरो दा बे जि दानायफोरावहाय जोंनि दखना बा गामसा बेफोरावहाय ओमफ्राय जि दानायाव मा मा आगजु नांगौ बा मा मानि गोनांथि जायो नोंथां नोंथांआ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
अ नोंथाङाथ' दा ओ जि खुन्दुं बायनानै सोंनाय आरो ओ जागायनायखौ बुंबाय नालाय बिनि अनगायैबो आङो नोंथांनो बे जि दानाय बा सोंनायाव मा मा गोनांथि दि दङ बेफोरो जों सरासनस्रायै नुनाय बायदि गनसिया थायो इनिफ्राय रासो थायो रासो खायग्रा मोनसे हांखुथि थायो आरो बेबायदि माने माखु थागोन बेनिफ्राय खुन्दुं थुनग्रा जेनथेर थायो उगा थायो आरो मुस्रा थायो लोगोसे दानायनि बेब'स्थाया गोदो आखाइनि तात हाल होनो आखाइनि दाग्रा आरो उइभिं होनना बुङोब्ला जोङो एसे इनिसाय मदार्न आरो इनिसाय एसे मोजांसिन जायखौ जों आ आखाइजों ओ माबा मा होनो बे माथुखौ सोआलासिनो माने दुरुंजों हख्लाबोनानै ओ जोङो ओ माखु खारहोनायनि मोनसे बेबस्था दं बेखौ जाबाय उइ भिं होनो बेबायदिनो आरो बेनोसै गोबारै गुवार गुवार आगर लानोबा जोङो आरो बिनिस गेदेर उइभिंआव लानांगौ जायो आरो आगरखौ
औ
सिदायैनो आगर महराव
औ नोंथां
नो थिखांनानै आगरखौ जोङो ओ नोनि गेजेरजोंनो जों आगर रेगे रेगा दानोबो हानाय जोंहा बेबस्था खालामना लानाय जायो बर आइजोफोरनि आखाइयाव गोबां बेबायदि माबा आर्टआ दंखायो बे आर्ट एबा कला होनो बे बे कलाफोरा बर आइजोफोरनियाव गोबाङनो दं जेरै जोङो बुहुद गोबां आगरनि ना नाम खोनादों ओ दाउस्रि दाउस्रि आथिं आगर फारौ मेगन आगर दिंखिया आगर रेगेरेगा आगर हाजो आगर दंफां लाइफांनि आगर बायदिसिना रोखोमनि बिनि अनगायैबो ओ दानि जुगाव गोरों गोरा हिसाबै हिसाबै बर आइजोफोराबो
औ नोंथां
माने ओ जै जाथों बर हारि होननानै मा आखरनिबो आगर बानायनो नाजाबाय थादों जों नुदों दखना दानायजों लोगोसे मेखेला दादों रेग रेगा आगरनि ओ आ फास्रा दायो धरा हक आरो बिनिफ्रायबो आरनाइ दायो आरो गामसा दानाय नुयो आरो जोमखांग्रा दानाय नुदों बिसना सादर गोदो ओ आबै आबौनि दिननिफ्रायनो दाखानानै जों बिसना सादरफोरखौबो ओ दानाय जों जों नुनो मोनो आरो दरजायाव लगायनाय खोरखियाव लगायनाय दर्जानि प्रदाक खोरखिनि पदा बेफोरखौबो जों ओ गावनि आखाइजोंनो दानाय दिहुनना लानाय जों गोदोनि बो नुबाय थादोंमोन बर आइजोनि आखायाव बेबायदि गोबां हारि हारिमु दं आरो बे दानाय लुनाय जोमनाय बायदिसिना महराव जोङो बर हारिनि आइजो माहारि लोगोसे हौवा माहारिखौबो ब जोबोद समायना नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि हारिमुफोरखौ दिनै लाखिबोबाय थादों आरो बेबायदिनो लाखिगोन होननानै आं आसा फारिदों लोगोसे बेबायदियावनो जोंनि बर हारिनि हारिमु आरो जोंनि सोलोंथाइयाबो जोबनो थाङाखै आरो दिनै जुदि आखाइजों दादोंब्ला गाबोन उइभिंजो दानानै आरो बे ओ रोंगोथि थानायलाय, बर' आइजोफोरा मा खालामदों। ओ गोबां ओरैनो थानाय सेंग्रा हौवा बा हिन्जाव मानसिफोरखौ ज' लानानै, ओ खामानि मावनो था खाय खुबिदा खालामना होनाय जादों। बेयो जाबाय इन्दासत्रि लेभेल खालामनानै गावनो बेनि फालांगि खालामनाय नुनो मोनदों, आरो बे फालांगिनिफ्रायनो गोबां रां रुफा आरजिनानै न'खराव गथ' गथाय फरायहोनाय जाहोनाय लोंहोनाय न' लुनाय ओ गारि मथर बायनाय जोङो ओ बर' हारिफोरखौ नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो जोंनि हारिमुवाबो दिनै थांनानै दं होननानै आं आसा फारियो। ओ बेनिखाय नोंथां आरो जों नुबावदों दिनै ओ दख'ना दानायजों लोगोसे फास्रा दानाय जों लोगोसे गावनि गाननाय जायखौ जों ब्लाउस होनो बा गस्ला होनो बे गस्लाफोरखौबो दानानैनो सुथाबना लानाय, आखाइजों बानाय सुथाबना लानाय जों नुनो मोन दों गतिखे जोंनि बर' हारिनि ओ आइजोफोरनि आखाइनि रोंगोथिया दिनै खम जायाखै गोबाङानो बुहुद रोंगोथि रोंना दङ। बिनि गेजेराव जोङो दिनै आर'नाइ दायो। आर'नाइखौ जोङो ओ दिनै सासे मान सिया जुदि गोदोनायाव आर'ना फानना थाङोबा जों बेखौ बर' होननानै बर'नि ओ सिबिसुला बा बर' मानसिनि जाथ थि बा, धोरोमनि जाथिनि मानसि होननानै जों सिनायनो हायो। आरो बे बे हा रिमुखौ गुबुन हारिया दिनैसिमबो लानो हायाखै। आरो बेनिखाय जों हारिमुखौ जों हदाय जेब्लाबो जों बेबायदिनो फोथांना लाखिनांगोन। गोजोन्थों नोंथां, नोंथाङा गोबाव समब्लाबो आं खौ दसे समब्लाबो बे दानाय लुनाय आरो ओ माबायदि दायो माबायदि बानायो बेनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होनायखाय आरो गोबां रादाय होनायखाय आङो नों थांखौ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय।
औ नोंथां। गोजोन्थों।